हेल औ नोंथां। खोनादोंना।
खोनादोंना।
औ औ खोनादों।
औ नोंथां आंबो खोनादों नोंखि रावखौ नोंथाङा दा मा खालामगासि।
आं नोंथां आं‌ ओरैनो दं दंनायालाय।
अ दे मोजांआनो। गासिबो जानाय लोंनाय गासि। बो जाजोब्बाय।
औ जाजोबबाय नोंथां
आं नोंथां आ- फन हरनाय जाहोना बेसोमोन जे जों। फरायनानै। इयुनाव मा जाहैनो हागोन आरो इयुनाव जाहैनायनि सिगां। जोंनो फरायनायाव मा मा हेफाजाब नांगोन लोगोसे फरायनायाव जों माखौ खोब नोजोर होनांगोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां। दा दा बुंनो थाङोब्लाथ आथिखालनि जुग। गाव फरायनाया खोब मोनसे गोनां जानानै फैबाय। जेनै। फरायनो-आ सासे मानसिया बा सासे। बुङा दिनै फरायनाय गैयाब्ला। जिउआव थांना थानो थाखाय। गोबां गोब्राब बा खस्थ दिनै खामानि मोनसे फिसा मावनो थाखाय बिथा आ-मा होनो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जायो।
ह औ।
जेर दा माने फरायनाय बुङोब्ला बिनिखायनो आंनि नुनायावब्ला जोङो फरायनाया खोब गोबां आरो। गोबां माने गोनां आरो आरो बेबायदिनो दा नो दा नुनो मोनोसै नुनायालाय सिगांनिफ्राय द्लाम सालायबोबाय बेफोरबायदिनो सिगांनि समावथ' मोजां फरायसालिफोराबो गैयामोन खिन्थु दानि दानि जुगाव नायोब्ला मोजां मोजां बेफोरबायदिनो जोंनि खाथि खालायावबो साखाथि फाखाथियावनो बिदिनो जि मिडियामफोरबो खुलिबाय जायफ्रा प्राइभेट गभर्मेन्ट नङाबाबो आरो बेफोरबायदि बिदिनो बर' बर' फरायसालि बुङोब्लाथ' सिगांनिफ्रायनो दंखायो जेरै भन्सारब्लाबो गभनमेन्टब्लाबो सिगांनिफ्रायनो दंबोखायो खायो
औ
आं दा बेखौसो बुंनो सानो जे फरायनाय बुङोब्ला सासे सुबुं जानानै जोङो गावनि जिउखौ समायना रमायना खालामनो थाखाय बा मोजाङै खुंफुंलांनो थाखाय बे बुहुमाव थासान्दि जोङो मोजां मोनसे मा होनगोन बेखौ ओ जिउ जिउनि राहा लामाखौ मोननो थाखाय जोङो फरायनाया खोब गोनां दा आं फरायनायनि सायाव बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बर'फ्रा फ्राय बागानो दिनै बेफोरबायदिनो माबाफोर ओ ओ फरायलां बायल' थानानै जेरै हायार सेकेणडारि डिग्रि बेफोरबायदिल' फरायनानै दिनै गोबां गोदाव सोराव थानायफोरखौ आं नुनो मोनो बिनि बिनि थाखाय आं सानो जे बेफोर बिथांमोना बेफोरबायदि खालामालासै जायफ्रा दानिफ्राय फरायबोबाय थादों बिथांमोना जेन गाव गावनि जि माने जियाव इन्टारेस्ट दं गाव जि जिखौ मावनानै गाव गोजोननाय मोनो बेफोरखौ लानानै फरायलाङोबा आं साबसिन जागोन नामा सानो आरो जेरै जोङो दानिफ्रायनो बुंनो थाङोब्लाथ' जेनेबा सासे मानसिया जुदि ओ इन्जिनियारफोर बा बेफोरबायदिनो डाक्टरफोर जानो लुबैनायफ्रा अबेबा बायदिया क्लास टेन फोरनिफ्रायनो थांनो हायो बबेबा बायदिया क्लास टुवेल्भ लेभेलफोरनिफ्रायनो थांनो हायो बिनिखायनो आं सानो जे ओ जायफ्रा जेराव गोसो गुदुं बिथांमोना जेन माबानिफ्रायनो ओ क्लास टेन पास जाखांनायनि उनाव बा बा क्लास टुवेल्भ जाखांनायनि उनावनो बिथांमोना गाव गावबागाव लाइनखौ फरायोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो थिग दा बेबायदिनो आंबो इन्जिनियार लाइनाव फरायगासिनो दं जेरै आङो जि ओ जि थाखो पास जाखांनायनि उनाव आङो आइ टि आइ फरायदोंमोन आरो दा आइ टि आइ फरायखांनायनि उनाव आङो पलिटेकनिक फरायगासिनो दं दा फरायबाय थानानै खोब मोजां मोनदों गोसोखौ आरो माने जि बाथ्राफोरखौ मिन आं मिथियामोन सिगाङाव बुजियामोन बेफोरखौ आं खोब बाथ्राफोर मिथिनो हादों बुजिनो हादों दा नों बिथाङाबो बेफोर बायदिनि सायाव माबा फोर बुंनो सानगोन नामा?
औ नोंथां आं नोंनाव मोनसे आरो नोंनिफ्राय मोनसे मिथिनो लुबैबावदों नोंथाङा दा जि इन्जिनियाराव फरायगासिनो नोंथाङा बे फरायनायनि सोमोन्दै बे इन्जिनियारिंनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेनेबा बे ओ एदमिसनफोरखौ बोरै बोरै मोनो बेफोरखौ फोरमायबानो जागोन नामा?
औ औ जिखुनु माने एडमिसन लानानै आरो बिनि इयुननि बोसोर बैसे मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बिनि बागै बे फरायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे थुल मुलै खोन्थाबा एसे मोजां जागोन
माने जेनेबा पलिटेकनिक बुंनो थाङोब्लाथ' बियो मा होनो बोसोरथामनि मोनसे दिप्ल'मा कर्स आरो बेखौ मोननो थाखाय जोङो आथिंखालाव जेबो इन्ट्रेन्स बा एक्सट्रा एगजाम जाम जोङो गोनांथि गैला सिगांनि समाव बेखौ मोननो थाखाय जोङो इन्ट्रेन्स एगजामफोर बेफोरबायदि होनो गोनां जायोमोन जाय जाय बिथांमोना बे इन्ट्रेन्सआव उथ्रिसार जानो हागोन बिथांमोनासो बेयाव एडमिसनखौ मोनोमोन खिन्थु आथिखा खालाव दा बेफोरबायदि जेबो माबा गैलिया बेनिखायनो ओ जाय बिथांमोना जि थाखोआव मोजां नामबार लानानै उथ्रिसार जालांनो हादों बिथांमोननि बिथांमोननि मारस मारसखौ माने बिबां ओ बिसेबां जौखोन्दो लानानै पास जादों बेखौ नायनानै बेयाव एडमिसनखौ होनाय जायो आरो दा दा थिग बेबायदिनो बेयाव गोब गोबां रोखोमनि बेलेक बेलेक गुबुन गुबुन ब्रान्सफोर दं जेरै इलेक्ट्रिकेल सिफ बिल कम्पिउटार बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ब्रान्सफोरा बेयाव दङ आरो जाय बिथाङा माने हमना ला सासे सासे फरायसाया जुदि बियो इलेकट्रिकेल ब्रान्सखौ मोजां मोनोबा बा ब्लेग माने बेफोरबायदिनो इलेक्ट्रिकेलनि खामानिफोरखौ मावनो मोजां मोनोब्ला बे बिथाङा जि थाखो पास जाखांनायनि उनावनो बेयाव फैनो हागोन आरो आरो बे बोसोरथाम फरायखांनायनि उनाव जुदि बिथाङा गावनि फरायनायखौ आरो बिनिफ्राय गोजौ लेभेलसिनाव लांबावनो सानोब्ला बिथाङा बिनि उनाव बिटेक बिटेक बेचलार डिग्रि बेखौ खालामनो हागोन आरो बिथाङा बेयाव बेयाव मोननो थाखाय बिटेक कलेजाव एदमिसन मोननो थाखाय बिथाङा मोनसे इन्ट्रेन्स एक्जाम होनांगोन आरो बे इन्ट्रन्स एक्जाम फोरखौ थांनायनि उनाव बे बियो डायरेक्ट माने सेके सेकेणड इयाराव डायरेक्ट एडमिसन मोनगोन आरो जिहेथु बिटेकआ बुंनो थाङोब्ला बोसोरब्रै जायो जाय बिथांमोना दिनै हायार सेकेणडारि पास जानानै दडाइरेक्ट बिटि फरायदों बिथांमोननि थाखाय बोसोरब्रै खिन्थु जाय जाय फरायसाया पलिटेकनिक बा बे कर्सखौ लानानै फरायदों बियो बिनि बिसोरनि थाखाय बे बोसोर थामल' जागोन आरो आरो बेफोरबायदिनो आरो बिनि उनावबो फरायबावनो सानोब्ला मा होनो बिदिनो पिओइसडि बेफोरबायदिफोरखौ खालामलांनो हायो आरो
औ खोनादों आदा नोंथां खोनादों खोनादों आं नोंनि बाथ्राखौ गोबाङै गोबां खोमा होननानै खोनासंगासिनो खारन बे बागनि बागै आं बारा इसेबां मिथियामोन नाथाय नोंथाङा दिनै खोन्थानायाव आं मोजां मोनदों आरो खोनासावनो गोसो जादों एसे गुवारै नोंथाङा आरो इयुननि बे जि नों फरायबाय थादोंबा सोरबा फरायबाय थादों बे बिभागाव बिनि आरो इयुननि फरायनायनि सोमोन्दै माबानानै बुंनानै नोंथाङा लोगोसे बिनि बेथनफ्रा बेसेबां जागोन बेखौ एसे फोरमायनो हाबा मोजां जागोन नामा?
जेनेबा बुंनो थाङोबा बेथनफथ' मा नोंनि मोनसे स्किल्डनि सायाव सोनारबाय आरो बेजों लोगोसे प्लास माबायाबो गोबां गोहोम खोख्लैयो कलेजआबो नों जि कलेजाव खो नोङो जि कलेजाव फरायदों बेबो गोबां गोहोम खोख्लैयो जाय गोबां कलेजफ्रानो दिनै गोबां मोजां मोजां बेथनफोरखौ होयो माने जेनेबा बबेबाफोरबायायदि कलेजाव डाइरेक्ट कम्पानिफ्रा फैनानै बेयाव आंनो बिदि बिदि स्टुडेन्टखौ नांगौ होननानै डाइरेक्ट बि फैनाय जायो गोबां कलेजावनो दा बेफोरबायदिनो
नोंथां होनबाथ' बहुत मोज जां मोनसे खाबु दङ' होनोमबा बे लाइनावहाय नङा होनब्ला? जुदि मोनसे कम्पानिनिफ्राय जुदि सोरबा फैना बिदि गेदेमा सुबुंफ्रा फैनानै सायख'योब्ला नङा होनब्ला आरो बे मोनसे बाथ्राखौ आं सोंबावनो सानदों बिनि जुदि सायख'योब्ला बिनि बे बोथोनफ्रा बेसेबां जानो हागौ बेफोरो
जेनेबा माबायोब्ला ओ मा होनो बे पलिटेकनिक अनलि माने पलिटेकनिकल' फरायनायब्ला बिथांनि बिथथना हमना लाामजिनिफ्राय थामजिनिफ्राय जागायनानै बियो से से लाखसिम थांनो हागौ बियो जेनेबा कम्पानिनि सायाव सोनारबाय आरो प्लास नोङो माबायदि पारफरमेन्स खालामदों बिनि सायाव सोनारगोन जुदि नों मोजां मावनानै देखायोब्ला कम्पानिया गाव गावनो नोंनि बेथनफोरखौ बारायना होगोन।
औ औ औ आरो मोनसे आरो नोंथांनाव आं सोंनो इ होजाबावदोङो
औ
लाइनावहाय फरायोब्ला जों बे जोंनि भारत हादोराव जों साबसिन बेथन मोनगोन ना ना गुबुन जोंनि भारतनि अनगा गुबुन देसआवहाय बांसिन बेथन मोनगोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोङो माने जिहेथु आं बुंलांदों बेयाव गोबां ब्रान्सफोर दङ जेरै इलेक्ट्रिकेल सिभिल कम्पिउटार बेबायदिनो दिनै बुंनो थाङोब्लाथ' ओ आसा आ ओ आसामाव बुङोब्ला जेनेबा बिदिनो इलेक्ट्रिकेल औ इलेक्ट्रिकेल सिभिल बिथांमोना बांसिन माने माबाफोरखौ मा होनो साख्रिफोरखौ मोननाया खाबुआ बांसि
खाबु अ आदसा गोबां गोबां नोंथां खोनादोना जोंनि आसामाव माने साख्रि बे साख्रिनि बागै मोननाया एसे गोब्राब नङा माने थाबैनो मोननो हायो गोबां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे बिसयनि थाखाय जोंखौ जों था बुंफोरना होनायनि थाखाय अब्ला दोननोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे।
औ दे नोंथां होमबा धन्य'बादसै औ।